औ नोंथां
औ खोन औ नोंथां आं नोंथांनाव दिनै कल खालामनायनि जाहोना बेनो आं नोंथांजों ओ जोंनि बे बेरायनाय बा दावबायनायनि सायाव एसे सावरायलायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामनाय जादों नोंथाङा सम होनो हागोन ना नोंथां
हागोन हागोन नोंथां होगोन
औ नोंथां बिदिब्ला नोंथाङा जे मा मा जायगायाव बेरायखो आरो बेरायनानै माबायदि मोनथि ओ गियान मोनखो बा माबायदि एक्सपिरियेन्स मोनखो आरो बबे बबे जायगाफ्राव दावबायखो बेरायखो बेनि सायाव एसे बुंना होदो नामा
नंगौ नोंथां नंगौ
औ नोंथां
औ दावबायनाय होनोब्ला एबा बेरायनाय होनोब्ला जों बेखौनो हमनानै लायो माने गावनि ननिफ्राय गुबुन जायगायाव एबा गुबुन हादोर नङाब्ला अबेबा नेसनेल पार्क एबा माहारियारि हाग्रामा बेफोराव इसिग्राब ओ जोंनि आसाम स्टेट एबा बि टि सि नि अनगायै गुबुन गुबुन जायगायाव थाङाखैब्लाबो एबा दावबायहैयाखैब्लाबो माने खाथियाव थानाय जेरै माहारियारि हाग्रामा ओ जोंनि मानास हाग्रामा
औ नोंथां
नैबेफोराव थांनानै माने दावबायहैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों माने बेफोराव दावबाय हैयोब्ला जेरै नुफेरि जिब जुनार फोरखौ नुनो मोनो जेरै ओ गान्दा जेरै हाग्रानि मोसौ हाग्रानि अमा मै आरो बै दाउराइ दाउराइफोरा जेरै गां फुवारनानै थायो हाग्रायाव
नंगौ नोंथां
औ बैफोरबायदि बुस्थुखौ एबा जिब जुनारखौ नुबोनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बे मानास हाग्रामायाव मानास हाग्रामायाव ओरैबायदि ओ मोनसे मोजां ओ आइडिया एबा सोलोंथाइबो होननानै लाजागोन माने ओ गुबुन जायगा एबा गुबुन हादोरफोरनिफ्राय माने बेयावहाय जोंनिनो जाय बि टि सि नि जोबोद मोजां समायना जायगा बेयावहाय गुबुन जायगानि जेरै ओ दस्रा इउरपियान ओरै लाइक ओ आमेरिकानो ओरै इणडनेसियानि बेफोर गुबुन गुबुन जायगानि फ्राय माने बेयावहाय ओ टुरिस्टफोरखौहाय फैनानैहाय ओ जोंनि जायगाजों जायगाजों लोगोसे माखासे जिब जुनारफोरखौ सेबखांनानै लांनाय जेरै बिथांमोना माने ओ इडुकेसन सेक्टरावबो होननानै बुंनानै लानो हायो नों थां माने बिथांमोना जे औ जोंनि हालामाव माबायदि सोलिनानै दं। माबायदि थायो माबायदि जायो नैबेफोरखौहाय बिथांमोना। ओ लेखाफोराव सेबखांनानै बबेबा लाइब्रिब लाइब्रिफोराव। एबा ससियेल मिडियानि थुयै। माने ओ जोंनि जायगाफोरखौ गोसारहोनायजों लोगोसे जेन' जोंनि जायगायाबो गुबुन जायगायाव गोसारहैयो नैबे बुस्थुखौहाय जों माने सोलोंनानै लानो हायो आरो नोंथां आरो-आरो बुंनो थाङोब्ला बेजों लोगोसे जोंनि खाथियावनो थानाय जायखौ बुङो भुटान हादोर ना नोंथां जेरै बे भुटान हादोरफ्राव दावबायहैयोब्ला ओरैबायदि मोनसे माने बिसिना गारि सलायनाय बिसोर ओरैबायदि मोजां माने। सिखोम जेरै- जोंहाथ' बुंनो थाङोब्ला। बि टि सि आव माने ट्राफिकआनो ट्राफिक ना?
औ नोंथां नंगौ।
एरायज्लायनो मोनै जायो नाथाय बै भुटान-भुटान हा दोद बायदि एबा गेलेमफु सिटिखौनो बुंनोसै आङो माने बेफोरबायदि जायगायाव ओ बेरायहैयोब्ला बिसिना जोबोद साफा आरोना।
औ नोंथां नोंगौ।
जेरै लामाफोराव मोनसेबो दाखोर बिलाइफोर जेबो नुनो मोना।
औ नोंथां नोंगौ।
ओ हाजो एरिया ओरै लाइक ओ गेलेमफुं सिटियाव थाङोब्ला माने जायखौ बुङो इंराजियाव हेंयिं ब्रिडज ना? बेफोरबायदि दलांफोराव थाबायहैयोब्ला माने गुबुन जायगाखौ नायहैयोब्ला जोबोद गोजोननाय मोनो आरो नोंथां।
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
बेबायदिनो ओ गुबुन जायगायाव बेरायहैनायजों लोगोसे दावबाय हैनायजों लोगोसे माने जोंनि जिना खि ट्रेडिसनेल ड्रेस जेरै-गामसा, आरनाइ। आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय जेरै- दखोना नैबेफोर बुस्थुखौ। ड्रेसफोरखौ गाननानै थाङोब्ला माने बिथांमोनाबो सोङो जोंखौहाय। ओ नोंथां-नोंथांमोना बबे हादोरनि बबे जायगानि? बेबायदिनो माखासे ओ रायज्लायनायनि गेजेरजों माने जोंनि बाथ्राफोरखौ। बिथांमोननो फोरमायनानै होबोनो हायो आरो माखासे गाननाय। गाननाय-जोमनायनि ओ बिथिङावबो बिथांमोननो जों फोरमायनानै। होबोनो हायो आरो नों औ आरो बेजों लोगोसे जोबोद गोजोननाय मोनदों बेफोरबायदि जायगाफोराव गिदिंहैनानै एबा दावबायहैनानै। आरो दावबायनो होनोब्ला आं मोनसे जायगा-जायगा दंबावो नै ओ साखा जोंनि बि टि सि साखाथियावनो थानाय जायखौ बुङो ओ सिखोना जोहोलाव हाग्रामा खोनादोंना नोंथाङाबो?
नोंगौ-नोंगौ-नोंथां खोनादों।
माने बे बैफोरबायदि हाग्रायाव हाग्रामायाव थाङोब्ला माने। जायखौ बुङो सना गाबनि मोख्रा ना नोंथां?
औ नोंथां नंगौ।
बैफोरबायदि सना गाबनि मोख्राफोरखौ नुनानै एबा ओ सिखिरिफोरा गोबां रोखोमनि दं आरो बे। सिखना जोहोलाव हाग्रामायाव। हाय बेफोरखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो रो नोंथां मिथिंगानि नेरसोनफोरखौ नुनानै बेबायदिनो नोंथाङाबो ओ बहाबाफोर एबा खाथिनि जायगाफोराव दावबायफेरबाय नामा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां औ दावबायबाय गोबां आङो खाथियावबो आरो गोजानावबो दावबायबाय गुबुन हादरफोरावबो थांबाय आरो गुबुन रायजोफ्रावबो सहैबाय आङो दावबायहैबाय दा आङो बेरायनायाव बेनो नोंथाङा जा बुंलांनाय जेनाखि राव हारिमु गुबुन हारिफोरनि जों बेफोरखौ मिथिनो मोनो आरो जोंनि खौबो गुबुनफोरा मिथिनो मोनो थिग बिदिनो जोङो माबाफोर ओ जोङो जुदि अबावबा माहारियारि पार्टफोराव जों थाङोबा ओरैबायदि जिब-जुनार नुबोयो नङा ओमबा नोंथां । जेरै-जोंनि आसामावनो दङ काजिरङा जेनाखि माहारियारि पार्क ओ बेफोराव जोङो नुनो मोनो ओ जेरावबो जोंनि भारत हादराव मोननो थाङै जेरै थसेल' गंआरि गान्दा मोननो हायो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नंगौ नंगौ
बहाय आसामनि काजिरङा माहारियारि पार्कआवल' जों नुनो मोनो बेखौ
नोंगौ नोंगौ
जेनाखि जोंनि गामि ओन्सोलफोराव नुनो मोनै जेनाखि जिब-जुनार बेफोरबायदियाव जोङो गोबां बेफोरबायदिनो नुनो मोनफेरै माबाफोरखौ जों नुनो मोनो। ओ जिब-जुनारफोरखौ दाउसिन-दाउला एम्फौ-एनला, सिखिरि बेफोरखौ आरो दावबायनाया बेनो जे नोंथां जेरै नोङो मोनसे राज्योआव थांदोंबा जेरै- ओ अरुणा आसल सिक्किम बा मेघालया बा हिमाचल प्रदेश दिल्ली नों जेरावखि थां नोंथांमोन ना बै बिथांमोननि जेनाखि बिथांमोननि हारिनि जनाया कालसार हारिमु जों बेखौहाय मिथिनो मोनो बिथांमोना मा जा
नोंगौ
मा दामो आरो माबायदि आरो बिथांमोननि जनाखि दामग्रा आगजुफोर बिथांमोना औ नोंथाङा आरो औ आरो जोङो बेफोरबाय बायदिनो जेनाखि आ बिथांमोननि मोनसे बेफोरखौ जों मिथिनानै फैयो आरो बिथांमोननो जोंनि जेनाखि हारिमु बा जोंनि जेनाखि ट्रेडिसनेल माबाफोर बेखौ जों बिथांमोन नों फोरमायना हाबोनो हायो जेराव जोङो बिथां सिनायनाय सिनि सुबुंफोर जों बेफोरखौ सावरायोबा गाव गावनि जेनाखि माबा मोनसे हारिमु बेफोरखौ गुबन जोबोद गोजोन्नाय मोनो नङा होनबा नोंथां
नंगौ नोंगौ नोंथां नंगौ
हारियाव गारियावबो मोनसे नङा मोनसे माबाया थाखायो हारिमुवा थाखायो नङा होनबा नोथां बिदिनो जोङो गावनि जायगाखौ ओ गावनि जायगानिफ्राय जेनाखि ओंखारनानै गुबुन जायगायाव जेब्ला थाङो अब्लानो नोंथांनि साननाय हनाय आरो खर'नि साननाय आरो गोसोनि जेनाखि माबानाय ओ गोजोननाय बेफोरखौ जोङो गुबुन मोनखा नङा होनबा नोंथां आलादा मोन बिदि साननायखौनो जोंनि गोजोआव दा बेफोरबायदिनो जोङो नुनो मोनो बेरायनानै जेरै ओ मोनसे नङा मोनसे जारिमिनारि माबाफोरखौ जोङो मिथिनो मोनबोयो आरो नङा होनबा नोंथां बै जायगायावहाय बिथांमोननि जेनाखि ओ रायजो बेयाव माबायदि जारिमिन दंमोन जुदि जों थागिबि सुबुं सावरायलायोबा जों बेफोरखौ मिथिनो मोननाय जायो बिथांमोननि हिस्ट्रि बेफोरखौ जेरै जोङो बिथांमोननियाव मा मा जिब जुनार मोनो मा मा बिफ बिफां लाइफां दङ मा मा आ एम्फौ एनलाफोर दङ माबायदि माबायदि सिखिरि गाबनि दङ बेफोरखौ जोङो मिथिनो मोनो
नोंगौ
जेरै गोबां ओरैबायदि दं दि ओ माबाखौ गुबुन रायजोआव मोन ना मोना जेरै गुबुन रायजोफोरनि जेनाखि दाउसिन दाउला बेफोरो एसे गुबुन जायो मानि जों बवहाय नुनो मोनैखौ नुनो मोनहैयो आरो नोंथां जेरै जोङो जोंनि जायगायावथ' गोबां गाबनि सिखिरिफोरखौ जों नुनो मोनो नङाहोमबा नोंथां जेरै ओ बै सिखना जझार माने सिखना ओ जोहोलाव ओनेसनेल पार्कआव जोङो गोबां गाबनि सिखिरिफोरखौ नुनो मोनो गोबां जातनि औ नोंथां बिदिनो गुबुन रायजो फोरावबो गुबुन गुबुन गाबनि आरो गुबुन गुबुन महरनि जों सिखिरिफोर जों नुनो मोनो लाइक दाउसिन दाउलाफोरखौबो बिदिनो जेरै माबाखौ बुंनो थाङोबा ओ जों बिसोरनि लामाजों हान्थिलाङोबा बिसोरनि रायजोआव हाबहैजेनबानो जोङो गोबां माने माबाफोरखौ जोङो नुलाङो आरो जों नुफेरै माबाफोरखौहाय जिरादफोरखौ बेयावनो बेनि थाखायनो आंनि बेनो नोंथां जोबनायाव आंनि जेनाखि या एक्सपिरियेन्स मोननाय बेयो बेनो जे सुबुं माहारिया जिउआव दावबायनांगौ आरो नङा होमबा नोंथां बेरायनांगौ मानो होनब्ला बियोबो जोंनि नोंथाङा बुंलांनाय बादि नोंथाङा बुंलांदोंमोन बेरायनाया जों मोनसे इडुकेसन मायाव लाफा जायो होननानै बेजों मोनसे सोमोन्दो दं नङा होमबा नोंथां? औ बिदनो नोंथां नोंथाङा जेरै बुंदों बेस सैथोखा बेखौ जोङो सो-सोलोंथाइनि माबायाव लाफानांगौ। मानो होनब्ला जों गोबां सोलोंनो मोनो जाहाथे जोङो बेफोर सोलोंनायफोरखौ गुबुन जेनाख खि आयदाफोराव जों बाहायहैनो हायो नङा होमबा नोंथां खामानिफोराव औ नोंथां बिदिब्लाथ' जोंना समाबो जाबाय नोंथां।
नोंगौ नोंथां।
औ नोंथां नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय। औ नोंथां औ दे बिदिब्ला नोंथां दोनथ'लायसै। बिदिब्ला नोंथां खोनादोंना नोंथां? औ दे नोंथां अब्ला।
औ जागोन दे।